ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
औ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानियाव बेस्थ' नामा?
ओहो आं ओरैनोसो दङ नोंथां। नोंथांनि मानोबा फन खालामनायमोन नोंथाङा आंनो?
औ, आङो नोंथांजों जानबुं एबा मबाइल फननि सोमोन्दैसो सावरायनो कल हरदोंमोन।
अ अ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं सावरायनोसै। ओ दा जोंहा जानबुं एबा मबाइल फन होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो आथिखालाव मिथिखासै ओ जानबुं एबा मबाइल फनानो जाहैबाय मोनसे मा होनो मोनसे रोखोमनि दाजेम जायनि गेजेरजों जोङो। ओ सुबुंफोरनो कल हरनो हायो ओ बा सुबुं फोराबो जोंनाव कल हरनो हायो। आरो जोङो मेसेज खालामनो हायो। आरो जों गोबांथार खामानि मावनो हायो। आरोना बेयावहायो। ओमफ्राय आथिखालाव माने मोनफ्रोम साफ्रोमनावबो गंफा गंफा माने बयहाबो ओ जानबुं दंसै आरोना ओमफ्रायो जानबुं नङाबा लानो जोंनि आथिखालावहाय माने जोंनि जिउआ थांनानै थानो हाथाव नंला आरो। मानोना ओ जोङो नै जोंहा कमिउनिकेसन बा जोङो। सुबुं फोनांजाबनांगौ जायोब्ला जोंहा गोदो गोदायथ' जोंना जानबुं गैयामोन।
खोनादोंना नोंथां? औ। ओमफफ्राय जायनि जाहोनाव गोदो गोदाय माने जानबुं गैयिनि जाहोनाव गोबां प्रब्लेम जायोमोन आरोना जेंनासि सोमजियोमोन थांलाय फैलाय सोमोन्दो लाखिनायाव ।ओमफ्राय आथिखालाव जानबुं फैनायनि जाहोनाव जोंहा खबर लानो थाखाय जोङो एक सेकेणडआवनो जोंहा नाम्बार थुब्लानो जोंहा खबर लाहरनो हायो। आरोना जेनेबा माब्रै दङ' न'खरनि सुबुङा अबावबा थांदोंबाथाय बबेसिम सहैखो जोंङो माने गोख्रैनो जोंङो खबर लानो हायो आरो। ओ जानबुंनि दारै ओमफ्रायो माने बियो कमिउनिकेसन एबा फोनांजाब राहायाव जोंनो गोबां इजि गोरलै खालामनानै होबाय आरोना। जोङो कल हरनानै दा जोंङो एस एम एस खालामनानै जोंङो सुबुंफोरखौ दा जोंनि लोगोफोरखौ जोंनि खुरमा जाथिफोरखौ बा सोरबा सासे इम्पर्टेन्ट सुबुंफोरखौ जोंङो खबर लानो हायो आरो। आरो बेनि अनगायै जोंहा मा ओ जानबुंनि गेजेरजों जोंङो अनलाइन जोंङो अनलाइनबो सोलोंनो हायो आरोना जों गोबां रोखोमनि ओ अनलाइनाव सोलोंनो हायो आरो। जोंनि साख्रिनि माबा फरायनायानो होन बा माबा मोनसे लाइननि फरायनायानो होन जोंङो ओ मबाइलावहाय माने जोंङो बा जानबुङाव जोंङो नायनो हायो आरोना जानबुंनि हेफाजाबै इउटुब बेवहाय जोंङो ओ थुबानो माने जोंहा जोंनो मा नांगौ बेखौ जोंङो टाइप खालामबानो बा जोंङो थुनानै एबा लिरनानै होयो ब्लानो जोंहा बेयाव नुजाफैयोसै आरो ना इनफरमेसनफोरा जोंनो मा रोखोमनि ओ जोंनो गियान नांगौ बा जोंनो मा रोखोमनि ओ जोंनो गियानखौ नांगौ जोंङो बेखौ ओ जोङो लिरनानै फोरमायनानै होयोब्लानो जोंना जानबुंआवहाय जोंङो जोंङो मोननो हायो आरोना। बा हमनानै ला जोंङो ओ निउस फरायनाय निउस पेपार फरायनाय बा जोंङो एनि काइन्ड अफ इनफरमेसन आरोना जिखुनु रोखोमनि जोंनो ओ खौरांफोरखौहाय जोंङो मोननो हायो आरो। बा जे जोंङो नै दायो हायो ना ओ रादाब बिलाइफोरखौबो जोंङो रादाब बिलाइखौ जोंङो थांनानै लायथारालासे जोंहा मा मबाइलावनो बा जानबुङावनो जों अनलाइननि गेजेरजोंबो जोंङो फरायनो हायो आरोना। जोंनि ओ जायगायाव सोरगिदिं मा जागासिनो दङ बा जोंनि हादरा जों गुबुन हादरफोरजों माबायदि सोमोन्दोआव दङ बेफोरखौबो जोंङो गासैखौबो जोंङो जानबुंआवनो जोंङो मिथिजोबनो हासै आरो आथिखालावहाय। ओमफ्राय मा होनदों जोंहा एन्टारटेनमेन्ट बा जेरैहाय मा होनो रंजानाय ना? बेफोरबायदि बिथिङावबो जोंङो लानो हायो आरो जेनेबा जोंङो जानबुंआवहाय गोबां रोखोम जहा प्लेटफर्म दं जेरैहायो फेसबुक टुइटार ओमफ्राय इन्सटाग्राम बेनिफ्राय वाट्सेएप जोंना गोबांथार रोखोमनि ओ सस मा होनो प्लेटफर्म दङ आरोना। जोंहाय जेरै ओ मा होनो इउटुबफोरावहायबो जोंङो भिडिअफोर बा जोंङो ओ फिलिमफोर मुभिफोर जोंङो रंजाथाइ बिदि रंजानो हायो आरोना नायनानै। जोंङो गोजोननाय लानो हायो जोंनो जेनेबा गानफोर खोनासंनाय माबा मोनसे जे जोंङो फानि ओ मा होनो भिडिय'सफोर नायनाय जों गोबां रोखोमनि बेयाव मोननो हायो आरोना। बेहा ओ जा जानबुंहा मा जानबुङा मोननै बिथिं दङ। जों बयबो मिथिखागौ मोनफ्रोमबो जिराथानो मोननै बिथिं थायो। गाज्रि बिथिं आरो मोजां बिथिं थायो होननानै दा थिग बेबायदिनो जोंङो जानबुं खौ मोजां बाहायनो रोंबासो जोंहा मोजां जागोन जोंनि ओमफ्राय जुदि बेखौ जों गाज्रि खामानिथिं बाहायोब्ला बियो गाज्रि जागोन आरो ना। ओमफ्राय मा होनो आरोबाव अनलाइन बेंकिं सप सपिं खालामनायफोर दा नै जोंहा गोबां अर्डार खालामोन आरो सुबुंफोरा जानायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय गोबां रोखोमनि जोङो बायदिसिना एपआवहाय जेरैहाय मा होनो मिश' मिन्त्रा गोबां दं आरोना एमाजन
औ औ।
फ्लिपकार्ट गोबांथार रोखोमनि ओ बेबायदि अनलाइन एप दङ आरो ना जायनि गेजेरजों जोङो मा होनो जिरादफोरखौ बायनो हायो आरोना। अनलाइनावहायो दा बेफोरखौबो जोङो जानबुंनि हेफाजाबैनो खालामनो हायो आरोना। रेजिस्टार खालामनानै दसेनो जोंहा बियो साननै सानथाम बिनि गेजेरावनो सफैयो आरो जोंनो गोनांथि जानाय मुवा बेसाद फोरा दा जोंनि लाइफखौ बिराद इजि खालामनानै होबाय आरोना जानबुंङाहायो। जोङो दसे समनि गेजेरावनो माने जोंनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनो हायो गोरलैयैनो न'आव थानानैनो जों बै जायगायाव थाङालासिनो आरोना। ओमफ्राय जोङो बबेबा थाङोब्लाबो जोङो आन्दायोब्लाथाय मा मा खालामनो हायो ओ गुगोल मेपफोरावहाय जानबुङाव जोंहा थायोना गुगोल मेपफोर बेयावहाय जोङो नायनानै बे लकेसनखौ जोङो नायनो जायगाखौ नायनो हायो आरोना। बबेयावहाय जों थांगोन अबे लामाथिं थांनांगोन जों लकेसनखौ माने जोंनि लकेसनखौ जों नायनो हायो आरो। दा आरोबाव गोबां बिजनेस वार्क खामानिफोरावनो जोङो बे जोंनि जानबुंखौ बाहायो आरोना बिजनेस मावनायावनो होन खामानिफोर बा ओ मिटिंफोर जानाय अनलाइन मिटिं खालामनाय गुगोल मिटफोराव जोङो भिडिअ' कल राय्लायनानै मिथिंफोर खालामोोना बेफोरबायदि आरो दा जों गोबां खामानि मावनो हाबाय आरो जोंनि लाइफखौ ओ जानबुङा गोरलै खालामनानै होबाय आरोना। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुङोब्ला बुं-बुंनो हागोन।
आं नोंथांजों जोंनि जिउआव दैनि गोनांथिनि बागै एसे सावरायनो सानदों।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ दैया जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा आरोना आरो दैयाजों थांना थानायनि थाखाय मोनसे मिथिंगायारि फुंखा होननानै बुङो माने होनोब्ला ओ दै गैयाब्लानो जों थांना थानो हानाय नङा। जेरै जोंनो बार नां गौ जोंनो हां लानो थाखाय बिफां लाइफां नांगौ बिदिनो जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनि थाखायल' नङा मानसिफोरनि थाखायल' नङा जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबोनि थाखाय दैखौ गोनांथार आरोना दैखौ माने नांथारगौ बिदि। दै गैयाबानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो दैनि फुंखा बेनिखायनो दैखौ जोंनि जिउनि फुंखा होननानै बुङो आरो ना जेनेबा बेयो बेजोंसो जों थांनानै थायो नालाय इखायनो। जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेन्टी पारसेनानो दैजों दाजानाय ओ जानाय लोंनाय संनाय खावनाय दुगैनाय साखोन सिखोन बेफोरबायदियाव जोङो सानफ्रामबो दैखौ बाहायनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय थोजासे गोग्गो दै लोंनाया जोंनि सोले थाखायबो ओ मोजां मानो होनना बुङोब्ला बि फोरो जोंनि मोजां बुरजा दै लोङोब्ला जोंनि देहानि मैला बेफोरो खारो गगार लाङो इदि होनो आरो ना जेनेबा ओ अन्थाइफोर जानायफ्राबो उदैफ्राव अन्थाइफोर जादोंब्ला बेखौ दै बुरजा लोंनानै होयोब्ला अन्थेया फिसाबा एसे मुलि जानानैनो नङाबा दै बुरजा लोंनानै होबाय थाबानो अन्थाइ हारसिं ग'गारलाङो जेबो अपारेसन बिदि खालामलायनाङा बिदि होनो आरो ना आरो बे नोंगौबो खोथाया दै बुरजा लोङोबा अन्थाइआ हारसिंनो गोगारलाङो होननानै।
औ।
आरो आबादारिफोरनि थाखायथ' दैया जोबोद गोनांथार जेरै माइ गायनो बैहु मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बेफोर गायनो थाखाय जोंनोथ' दैखौ नांखाथारगौ जायो।
औ औ।
आ-आ माइ गायनो थाखायथ' खा दैजोंल' नङा अखानिबो नांगौ जायो अखानि गोनांथि जायो। मा-मानो होनना बुङोब्ला माइ गायनायनि सिगाङाव जोङो सिगां हाखौ हालेवगोनां नांगौ जायो हालौनायनि थाखाय बे हाया गो-गोराबाथ' जों हालौनो हायाना गुरै खालामग्रा नांगौ। गुरैया बे अखा हाबासो हा ओ बे दुब्लिया जोंना एसे गुरै जा नानै बिखौ हालौनो हागोन आरोना एखायनो जोङो ओ माइ गायनो थाख खाय दैनि गोनांथिया जायो थिग बिदिनो मैगं थाइगंफोरनि थाखायबो मैगं थाइगं फिफां लाइफ फांफोरखौ मोजां थां होनो थाखाय ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ मोजाङै देरहोनो थाखाय जोङो बिबारफोरखौबाबो मोजाङै समायना जानो थाखाय जोङो दैखौ होथारनांगौ जायो फुंनि सानसे ओ बु फुंनि खनसे बेलासिनि खनसे मोजां दै होबाय थाबाथाय ओ मैगंफ्राबो मोजां खिलियो आरो ना थिग बिदिनो बिबारफ्राबो आर बिफां लाइफांफोरखौथ' देरबा होनाङा खिन्थु बे गोरलै समाव जेब्ला जों गायजेनदों अब्ला होबाय थानांगौ आरोना फिफांखौ देरहोनो थाखाय देरबाथ' होनांला गिदिर गिदिर जायोब्ला
उम उम‌।
अ दैे
ओ बिफां लाइफांफोरखौ फटिसेनटिसिसनि गेजेरजों जों आदार थियारि खालामो खालामनो थाखाय जों दैनि गोनांथि जाथारो आरोना दै गैयाबानो बिफां लाइफाङाबो थैलाङो जों मोनथिखायो जेनेबा रानलाङो दै होबाय थायाबाथाय बे ओरैनो गायनानै लुदोननानै जों दै होआबाथाय बे बिफांआबो रानलांनानै हारसिं थैलांगोन बे खिलिनायानो नङा एबा देरनायानो नङा आरोना। दारिमिनफ्रावबो जो ओ दैनि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोनो। दै गैयाबानो जेबो खामानियानो जाखाया जेरावबो जेबो खामानि जाखाया आरोना दै गैयाबानो जिब जुनार दावउमा दाउसाफोरनि थाखायबो दैया गोनांथार जेरै जोङो माबाफोर जानोब जाखांनानै जों दै लोङो थिग बिदिनो जिब जुनारफ्राबो दै ओ दै माबाफोर आदार जाखांनानै दैखौ हजम जानो थाखाय आरोना थिग बिदिनो दाउमा दाउसा फ्राबो दै गाङोना आरो गं गरमफ्रावथ' बिराद दै गाङो बिसोरो
उम
जिब जुनारफ्राबो दावमा दावसाफ्राबो आरो नाफोरनि थाख खायथ' दैआानो बिसिोरनि न' होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला दैनि फाय ओंखारबानो बिसोर थैखायो ओंखायनो बिसोर दैयावनो थायो नालाय दैया नोंसिनि न' आरो दैया जेनेबा रानलांबाय एबा दैखौ जोङो ओ मा मैला खालामोब्लाथाय बिसिनि नाफोरनि थाखायबो खहा जायो बिसोर हां लानो हायो बिदि जायो आरो ना जोङो दै फ्राव दाखोर मा माबि गारहरबाथाय ओ बुहुमनि सेभेेनटि वान जखान्दोसो बाहागोआनो दैजों खोबजानाय बाबो ओ गासिबो दैयानो जोंनि थाखाय मोजां नङा आरोना जों गासिखौबो बिदिनो दुगैनाय लोंनायाव जों बाहायजोबनो हाया। खालि एसे एसेखौल' जोङो बाहायनो हायो माखासेफोरखौ जोङो ओरैनो बिदिनो बोहैनाय दैफोरखौथ' जोङो लोंनो हायाना बिसोरा मानि केमिकेल्सबो थायो मानि गाज्रि माबाफोर थायो जे जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा।
हम
एखाय माने आरो हबावङोबा जोङो जोंनि गंगा नदियाबोथ' जोंना बेखौ गो थार होनो जोंनि फाब फैनो बेहाय दुगैहैबा जोंना फाब फैनोफोर जायो इदि होनो आरोना। एनि थाखायनो मानसिफ्रा बयबो फाब फुइन'खौ माबानो थाखाय दे दैयाव दुगै हैैसै दैखौ गुबुंले खालामबाय इखायनो दा दै बि जोंनि गंगा नदियावबो बिराद बेक्टेरिया बिराद गाज्रि गाज्रि माबाफोर क्ल'रिन बेफोरखौ मोननो थांबाय आरोना जे जोंनि देहानि थाखाय बिराद गारजि जाबाय आरो गंगानि खाथियावनो दारिमिनबो मोनसे दङ जाय बेयो बिराद जाहैबाय ओ जिब जुनारनि बिगुरजों लेदारनि माबा माबि बानायनाय जे खेट माबा माबिफोर बानायनाय बेफोरनिफ्रायबो बिनि मैलायाबो बे गंगायावनो बोहैजोबोनो आरो बिनि थाखायनो बे दैया बिराद मैला जाबाय आरो ना दा बाहाय दुगैनाय मानाय बेफोरखौ मान माने मानसिनि था मानसिनि स्किननि थाखायबो गारजि जायो बेफोरनो माखासे केन्सार बेमार माबा माबि जाहोगोन आरोना इनिखायनो जोङो